औ नोंथां नोंथाङा फैयोना आदा?
औ फ्रि दङ बुंदों
औ आङो नोंथांखौ फन हरनायनि थारनानो जाहैबाय आङो मोनसे गोनांथार रायदानि सायावसो दसे सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ गोसोखांनानै कल खालामदोंमोन नोंथां
औ मोजां जादों दे नोंथां
औ बे आयदायानो जाबाय मबाइल आरो बा जानबुं होननानै बुङो जों बर'आव दा बे जानबुंनि सायावहाय जोङो सावरायनो होननानै आङो नोंखौ गोसोखांनाय जादोंमोन। ओंखायनो
औ नोंथां औ औ नोंथां
औ दा बिदिब्ला आंनो बुंग्रोसै ना नों बुंग्रोननो
नोंथाङानो जागायजेनदो दे नोंथां
दे दे बिदिलाल नोंथाङा आंनो फोरमायना होग्रोसै जानबुंबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जाय जेराव जोङो फन रायजलायो जायजों जोङो सासे मानसिनि माबा मोनसे बाथ्रा दंब्ला लगे लगे सिफिनिफ्राय बख'नानै एक सेकेण्डनि गेजेरावनो माबाम मोनो। सासे बुङोब्ला बेखौ थुनाय लोगो लोगो सासेनिसिम सहैयो बेबायदि मोनसे। जन्थु जायखौ गोदोहाय गिबिथारावहाय बेना मानि जों बुंनो थाङो बे मबाइल होननाय बुस्थुआ बा जोंनि बे जानबुंङा गोदोनि दिनथारावहाय जों दा लानाय बायदि अबस्थायाव गैयामोन आरो माने बेना बिदि गिदिर गिदिर स्क्रिन गैयामोन। आरो बिदि ग्लासाव दांबानो जानाय बेबायदि नङामोन मानिे टाच स्क्रिन नङामोन। गिबिथारावहाय मबाइला माबोरै जाबोखो आं बेखौ एसे फोरमायसै नोंथांनो। द जों मिथिगौ जों गोदो खोनानो मोनोमोन टेलिफन टेलिफन होननानै। दा टेलिफना। बिदिनो एखेबारे जिदाइनजौ सेन्सुरियावनो दिहुनजादोंमोन बे माबाजों। आलेक्जेडार ग्राहाम बेलनाय बिथां। सासे साइन्टिस्ट दंमोन आरो इन्जिनियार औ बिथाङा बे टलिपनखौ। दिहुनग्रोदोंमोन दा टेलिफनखौ दिहुननायनि गुदि खारनानो जाहैबाय बै समावहाय गोबां माखासे। खैफोद जेंनाफोर जाबाय। थायोमोन जाहैबाय आरो बे जाहैबाय बबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे। खौरां हरनांगौब्ला एखेबारे मानसिफ्रा बै जे जायगानिआव जायनि मानसिनि खौरांखौ हरगोन बे मानसिनिसिम एखेबारे थांनानैसो खौरांखौ खोन्थायो। नो गोनां जायोमोन आरो बे समावथ' राजा महाराजानि दिनमोन बे समाव बिसोरो मा सोरबा राजानो माब माबा मोनसे खौरां हरनांगौ माबा मोनसे खबेरा। हनांगौ बेबायदि जायोब्ला बिसोर मा जायोमोन एेबे बबेबा मोनसे। मोनसे लेखाफ्राव लिरनानै एसे हरनो गोनां जायोमोन आरो गोजान गोजान खौरांफोरखौ। बे लाइजामा बा खौराङा सहैनो थाखाय। बिराद रायजोनिफ्राय रायजो गुबुन रायजोसिम बारलांनांगौबा बेयो खमावबो साननै सानथाम आरो बेनिफ्राय दान मोनथाम। गाहाम गाहाम लायोमोननो आरो। सुयैनो दा बेफोरनि थाखायनो गोबां जेंनाफ्रा थाब सुस्रां जायामोन बा सावरायलायनो थाखाय बिराद सम नांगौमोन रिप्लाइ मोनलायनो मानो। फिननाय मोननो बेफोरनि थाखायनो मा खालामखो बे। समावहाय बिगियानगिरिफ्रा बा इन्जिनियारफ्रा साननानै दिहुनबाय। खि जों बिदि मोनसे बुस्थु दिहुननो हायो नामा जायजोंहाय मानि जोङो ओ दसे समनि गेजे रावनो जों जेखौ बुंहरनो नागिरदों माबा मोनसे खौरां हरनो नागिरदों बेखौ जोङो लगालग खालामनाय लोगो लो गो मोननो हानाय दा बे बे नोजोरखौ नायनानैनो बिसोर बे टेलिफनखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो। दा बे टेलिफन निफ्रायनो लासै लासै रिभलुसन जायै जाय मा जाफैखो दा बे ओ जोंना मबाइल। फन फैबाय फार्स्टआवहाय मबाइल फना जाहैबाय गिबि मबाइल। फन दिहुनजेनन्नाया जाहैबाय केपे दावला जाययावहाय जों मानि कि बर्ड दङमोन आरो। अवान टु बेबायदि गोनां ओमफ्राय एन्थेना बख'जालाय लायोमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे फैबाय फैनानै बेबो। ओ मानि गोदान मुगानि मोनसे। रिभलउसन लाबोदों बायदि मबाइल फन फैनाय लोगो लोगो जोङो गोबां सुबुंफ्रा बेखौ अनसायदोंमोन। जायजों मानि गुबुन सासेनो माबा मोनसे खौरां हरनांगौब्ला जोङो। लगे लगे मेसेज लिरनानै हरनो हानाय मानाय माबा मोनसे बाथ्रा रायलायनो गोसोबा। खेबसेनो दसे समनि गेजेराव नों लिरनानै हरनो हानाय बेफोरबायदि राहाया फैबाय आरो। बेनिफ्राय बे जोंनि लाइजामनि जुगा बाव खम जाबोदोंमोन आरो। आरो दा बिदिनो फैयै फैयै फैनानै। ओ नैबे नैरोजा जौथाइ मायथाइयाव माने गोबां सोलायनायखौ नुबाय मबाइल। फोरनि बे माबा दाथाइखौ जेरै दा स्क्रिन टाचनो बेबायदि फैबाय आरो स्क्रिनाव दांनाय लोगो लोगो जों मा खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा जोङो गोदो कि किबर्डआव सेरै सेरै माखासे मेसेजफोरखौ लिरोमोन नाथाय दानि जुगाव स्क्रिनाव दांबानो मेसेजफ्रा लिरजायो बेबायदिनो जोङो मबाइलखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हासै आरो दा
औ नोंथां औ
माबा मोनसे खौरां लानायनि अनगायैबो मबाइला दा जोंनो बिराद खामानि होयो बे फोरनो जाहैबाय जोङो मबाइलजों माखासे इन्टारटेनमेन्टफोरखौ नायनो हायो फिल्मफोर नायनो हायो बिदिनो बायदिसिना सिना गियानफोरखौ आजिखालाव इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोङो बेनि गेजेरजोंनो बुथुमनानै लाजोबनो हाबाय आरो गियान होन फरायनाय होन बबेबा मोनसे जायगानि ओ माबा खौरां होन जों खेबसेनो दसे समनि गेजेरावनो सार्च खालामबानो मोनजोबसै आरो आजिखालि बुंनो थाङोब्ला बे मबाइला बा जानबुङा बिसिबां गिदिर दुनियाखौ मोनसे आखाइ मुथायाव लाबोनानै होफैनाय बायदि जाबाय आरो जायखौ जों गोसो बेखौनो खालामनो हानाय बायदि बा जेखौहाय गोसो बेखौ नायनो हानाय बायदि खालामना होयो बे जानबुंनि गोहोम जाहैबाय आरो नाथाय जानबुंङा बिदि होननानै जोंनि जिबनाव ओ मोजां गोहोमल' खोख्लैदों बा बिदि नङा आरो एसे एसे एनै गाज्रिबो गोहोम खोख्लैबाय मानोना सम आरो बिनि गोनांथिखौ बुजिस्लाबाबा गोबां सुबुंफ्रा बेनि गोहोमनि सायाव सायावहाय गाज्रि हाबाफोरबो मावफ्लांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोर नाथाय गाज्रि नोजोर नायोबाथ' गाज्रि जाखागोन गासिबो बेसादावनो मो- जां गाज्रिआ थाखायो दा मोजां नोजोरजों नायोब्ला मबाइलाबो बिराद मोजां मोनसे आगजु आरो। माने कम्पिउटारनि मोनसे बाहागो बायदि बेबो। नङा होमबा नोंथां औ फिसा कम्पिउटार बायदि बेनो आरो नोंथां आं जानबुंनि सायाव बे फंनैसोखौनो बुंनानै होनाय जाबाय दा नोंथाङाबो जानबुंनि सायावनो फंनैसो फोरमायनानै होफिनगोनखौ आङो मिजिंथिबाय नोंथां
औ नोंथां औ दा बेनो नोंथां माने जेसेबां ओ ओ जुग जुग जाबोदों नङा होमबा जेसेबां बोथोरा सोलायबोदों जेसेबां सुबुं माहारिया बांबोदों बेजों लोगोसे जोंना गोनोखोआरि गोनोखोआरि बुस्थुफोराबो जायनाखि बेसादफोर बेफोरो माने बांबोगासिनो दं नङा होमबा दा बे जामबुंङआबो जोंहा मोनसे ओ गोनोखोआरि दिहुनजानाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
गोहोमा जोंनाव सुबुं माहारियाव माने अबेबा समाव मोजां जादों अबेबा समाव गाज्रि जादों माने बेफोरो माने गासिबो जामबुंखौ बाहायनाया माने ओ गावबा गावनि माने बाहायनायनि सायाव आरो माने सोर माबादि बाहायो नङा होमबा दा बेनो जोंहा माने बे जामबुंङा जोंहा बहुद खामानियाव हेफाजाब होयो दानि जुगाव नङा होमबा मोजाङै बाहायोबा माने ओ जायनोखि ओ गोजान लामा बेफोर खौबो गुसुं बानायना होयो आजिखालि आरो आजिखालि लामा खोन्थाग्राबो दंसै नङा होमबा नों बाहायबा बबेबा जायगाखौ मिथियाबा लामाबो खोनथाना होयो
औ नंगौ नगौ
माने मिथिफेरै जायगायाव थांनोबो मोजां जाबाय दा गासिबो माने नों दुनियाखौनो नायनो हाग्रा जाबाय। जोंनि जामबुंआव माने आखाइ मुथायावनो औ नो आखाइ मुथेाव लानाय बाददि जाबाय आरो दा बेनो माने जोंहा माने। गोबां रोखोमनि बाहायो मानसिफ्रा नङा हबा सोरबा सोरबा रां आरजिनायाव बाहायो। सोरबा सोरबा बेरायनायाव बाहायो नङा होमबा सोरबा सोरबा लेखा। फरायनायाव बाहायो सोलोंथाइ लानायाव।
औ नंगौ।
सोरबा सोरबा माने गावनि सानफ्रोमबोनि मा खालामदों बेफोरखौ। देखायनानै भिडिअ बानायनानै देखायनानै बो रां आरजियो नङाहोमबा? दा बेनो आरो जों बाहायनाया गुबुन गुबुन बाहायो गुबुन गुबुन रोखोमाव दा जोंहा बेनो माने गोदोहाय जोंहा गोजान जायगा गोजान जायगानि मानसिफोरजों। रायज्लायनो सुबिदा गैयामोन नङा होमबा दानि जुगाव जोङो खनसे हेल' होनबानो सहैयो
नंगौ नंगौ नोंथां।
मारो रायजलायलायनायल' नंबावा जोंहा मोखांजों मोखांबो रनायलायहरनो हायो। दानि जुगाव जामबुंनि गेजेरजों नङा होमबा।
औ
औ दा बेनो माने जोंहा। जामबुंङा आरो मोनसे मा जोंहा मोनसे सिम कार्ड नांगौ जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बे सिम कार्डखौ जोंहा माखासे डकुमेन्टसफोर होनानै लानांगौ जायो। दा बे सिम कार्डआ माखासे रिसारसबो बानायबाय थानांगौ जायो। फैसा दा बिनि थाखाय जोंहा रांखावरिबो नांगौ जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेनो माने जोंना न'खर न'खर नखर। खर माने ओ जामबुंआ बयनिबो आखायाव दंसै नङा होमबा होमबा जों बहुद जों बुहुद माने ओ रिसार्च खालामनाय होन जामबुं बायनाय होन। बेफोराव माने बहुद रांखावरि थांगासिनो दं जों नुनो मोननायाव नङा होमबा। औ रिसार्ज रिसार्जाबबो नोङो मास मोनसेयावनो मास मोनसेयावनो खालामनांगौ जायो नङा होमबा मासै मासै।
दा बेफोरखौ नायोबा जोंहा बुहुद ख'हाबो जादों माखासे फारसेजों नङा होमबा? माखासे फारसेजों खामानिफोरा माने गोरलैबो जाना फैदों नङा होमबा औ। दा जे रोखोम जोंहा।
सि जोम गाननोबा जोंहा फ्लिपकार्ट होननाय मोनसे एप्स दङ नङा होमबा बिनिफ्राय जोंहा अर्डार खालामनानै न'यावनो सफैयो नङा होमबा। आरो जानाय लोंनाय होनोबा सुइगि होन माबा होन नङा होनोमा जमेट' होन। बेफोर बेफोर एप्सफोरनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय बिहरनानै लानो हायो नङा होमबा? ओमफ्राय माखासे फालांगिबो गेलेनो हायो फ्लिपकार्टफोराव नङा होमबा? जोंहा माबा मोनसे दिहुनथाइ दिहुुनोबा बेफोरखौ जोंहा। बिनि थ्रुयै जामबुंनि थ्रुयै जोंहा ओरै हरनानै इन्टारनेटाव हरनानै। ओ इन्टारनेटनि जोहै जोंहा रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा दा बेनो माने। बाहायनायनि सायाव आरो नों ओ ओरै हागोन आरो आरो बे जामबुंखौ
औ नंगौ।
गोसोबाबो नोङो आजिखालि इउटुब दङ नङा होमबा।
औ नंगौ।
बायदिसिना सेनेल दङ एप्सफोर दङ बेफोरखौ नायनानै जोङो बेफोरनिफ्रायनो जोंहा। ओ फरायनायावहाय सोलोंथाइ लानायावहाय हेफाजाब लानो हायो नङा होमबा।
नंगौ हायो नोंथां औ।
औ थारमाने बेनो मोजां गाज्रियाथ' दंखासै जेरावबो जे माबा
थाखायो औ
बाहायो नङा हानबा बिनि सायाव नोंनि बाहायग्रानि आखायाव थाहैबाय नङा खन ट्रल मोनसे थानांगोन नङा होमबा हमथानाय होननाय मोनसे थानांगोन मोजां गाज्रिनि थाखाय दा बे हमथानायखौ जों नायनांगोन आरो जोंहा बुहुत एवारनेसबो होयो बेफोरनि सायावबो नायनांगौ जायो नङा होमबा जेनेबा मा खालामबा मा जायो नङा होमबा माने जामबुंङा नोङो ओ गाज्रिबो दङ मोजांबो दं नालाय दा मोजांखौ मारै सोलोंना लानो बेफोरखौ नायनांगौ जायो नङा होमबा
औ
दा बेफोरनोसै आरो आं मिथिनायावहाय जामबुंनि सोमोनदै दा समाबो गैला नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां समावथ' जाबाय
जामबुंनि सोमोनदै एसेयावनो रायलायनायखौ दोनथ'नोसै
औ नोंथां बिदिब्लालाय गोजोनथोंसै बिदिब्ला औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ